औ।
हेल'
अ खोनादोंना आब?
औ खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों औ।
औ औ दे।
माने नैबे समाव आङो आब'जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नागिर दों। आरो बे आयदायानो जाहैबाय गुबुंनाय। बा गेब्रेंनायबो बुङो बेखौ।
औ नंगौ औ।
दा आबहावा होनोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय जि थासारि बेखौनो जोङो मिथियो।
औ
गेब्लेनाय होनोब्लाथ' ओरैनो सरासनस्रायै जाय जखिजाया मोनसे मुवाया जोंनि जिबिफोरनि थाखाय बाहायजाथावै जानाय बा जिखिनि मोनसे जे सरासनस्रा थासारि बे थासारिया माने गैया जानाय। बेखौनो गेब्रेंनाय होननानै बुंनाय जायो आरो
ओम।
गेब्रेंनाय बा गुबुंनाय होनना बुङोब्ला जोंहा बेहाय गोबांथार गेब्रेंनाय था बियो माने आबहावा गेब्रेनायनि सिङावनो गोग्लैयो बेनो जाहैबाय जेरै जोंहा दै गुबुंनाय थाबाय बा गेब्रेंनायबो होनो दैबाय आं बेयाव माने एसे माबा जाबाय थायो गेब्रेंनायबो
अ जेबोाया जेबो जायााजाया नों गेब्रेंनायबाबो जायो गुबुंल जायोब गुबुंले जानाय आरो गुबुंले जानाय होननानै
गुबुंले जानायाव गुब दा दै थाबाय ओमफ्राय ओरै बार थाबाय बार गुबुंनाय। ओमफफ्राय ओरै हा गुबुंनाय थाबाय। दा आथिखालनि थासारियाव जिहेथु जों मिथिगौ गोनोखो गोखोआरि जुग होननानै गोनोखोआरि मुगा होननानै। दा बे गोनोखोआरि मुगायाव मुगाजों गोरोबफानो थाखाय मानसि फोर बेबायदिनो गोबांथार रासायनारि मुवाफोर बाहायगासिनो दङ। आबादनि बिथिङावनो जा बा हान्था मेलानि बिथिङावनो जा बा जायखिजाया बिथिङावनो जा मानसिफोरा समजों खारफानो थाखाय
औ
माखासे जिखिनि गोनोखोआरि दिहुननाय जिखिनि रासायनारि मुवाफोर जिखिनि केमिकेलफोर बेफोरखौ बाहायगासिनो दं। आरो जायनि जाहोनाव गुबुंनाया सानफा एफा बांबोगासिनो दङ। दा बे गुबुंनायनि थाखायनो जोंनि जे बुहुम नांखांनाय बे दुंखांनायाबो बारायबोगासिनो दं आरो जों बेखौ हमनो हायो। जेनेबा थांनाय बोसोराव गरम बोथोरा एसे जुदि गरमा एसे बारा मोनब्ला देग्लाय एसे बाराद्राय जादों दा बेफोरबायदिनो माने जिखिनि बुहुम नां लुखांनाय बेयो बारायबोगासिनो दं बेखौ जों बयबो दा ओरैनो आङो बुंनो थांनो नागिरदों। दै गुबुंनाय बुङोब्ला दै गुबुंनाया गोबांथार जाहोननि थाखाय जायो। आं दहायनो। होखाबाय आथिखालाव सुबुंफोरा समजों खारफानो थाखाय बा खम समनि मादावनो एसे हायावनो गोबांथार आबाद दैखांनो थाखाय जायखिजाया आबादावनो माने रासायनारि एम्फौ फोथैग्रा मुलिफोर बाहायो। दा बे एमपौ फोथैग्रा मुलि फोरा जिहेथु हायाव थायो नालाय। जेब्ला अखा हायो अब्ला बे अखा हानाय दैया। बे हाजों सुस्रा लांनानै दैमा दैसाफोराव गोग्लै। हैयो जाम्फैफोराव गोगै हैयो अब्लानो। जे दैनि गुबुंनाय बे जायो बेबो मोनसे जाहोन दै गुबुंनायनि। आरो गुबुन मोनसे जाहोना जाहैबाय। जिहेथु आथिखालाव गोबांथार नोगोर नोगोरमाफोरावनो गोबांथार दारिमिनफोर ब। हायो बे दारिमिनफोरनिफ्राय गबोनाय जिखिनि मैला दै। बे मैला दैफोराबो। दंग' दैमा लैथो लैथो मा बेफोराव गोग्लैहैयो आरो बेनि थाखाय। दैनि गेब्रेंनाया जायो बे मोनसे थाबाय। आरो जोंहा बार गेब्रेंनाय थाबाय बे बार गेब्रेंनायाबो। जिहेथु जों बयबो मिथिखागौ आथिखालाव। गोबांथार बेबायदिनो नों लामा ससे हान्थिनोब्लाबो गारि मथर बाहायो। दा बे गारि मथर। आरो दारिमिनसालिनिफ्राय गनाय जिखिनि उखुन्दै। बे उखुन्दैफोरा बारजों लोगो नांनानै बार गेब्रेनायखौ। जाहोगासिनो दङ जाय बारखौ जोङो हां लानायाव बाहायो। बे हां लानायजोंनो जिहेथु बारा गेब्रेंनाय नालाय जों जेब्ला हां बोयो जोंनि। सोलेराव हाबनानै जोंखौ बेरामफोरावबो खोख्लैयो जोंखौ मा। खासे समफ्ल'नि बेरामावबो खोख्लैयो दा बे थाबाय बार गेब्रेंनाय। आरो फारसेथिं हा गेब्रेंनाय थाबाय दा हा गेब्रेंनायनि। गुबै जाहोनफोरा जेसेसिम आं मिथियो दा जिहेथु। जायखिजाया मुवा बेसाद बायनाय फाननायफोराव माने आथिखालाव। प्लास्टिक बाहायो माने जाय प्लास्टिकआ। हायाव गारनानै दोनोब्ला माने बियो सेवनानै थाङा हाजों गोरोबनानै थाङा। बिखो। हायाव गारनानै दोनोब्ला बे माने सेवा नालाय बेयाव जुदि आबाद। आबादफोर मावोब्लाबो। बेहाय आबाद जाया आरो दा बेबो मोनसे जाहोन हा गेब्रेंनायनि आरो गुबुन मोनसे जाहोना जाहैबाय। बाय आं दहाय बुंनाय बादिनो जुदि हायाव बारा। फ्राय रासायनारि हासार बाहायोब्लाबो हाया गेब्रेङो आरो आब'। जायनि जाहोनाव बे हायाव बायदिसिना आबाद जानाया आबाद। फोर जाया माने आबाद मावोब्लाबो गोबांथार फिथाइ मोना। दा बेफोरबायदि माखासे थासारिया दा जागासिनो दं सोलिगासिनो दं आरो आब'। दा आं दहाय दा बुंदों बुहुमनां दुखांनाय। बे गेब्रेनायनि थाखायनो बुहुमनांदुं। खांनायाबो जाबोगासिनो दङ दा बुहुम नां दुंखांनाय जायोब्ला औ।
उम आरो लोगोसे नोङो। जेरैबायदि ओ गाहायै बुंनो थाङोब्ला। सुबुं माहारिया जेनेबा सुबुं जिउआ जेरैबायदि बारायबोदों नङा होनब्ला। दा सुबुं माहारिनि बारायनायनि जाहोनाव ओ। बा नोङो आबाद खालामनो हानाय जायगायाबो खम जाबोदों लोगोसे। अरनबारि दंफां लाइफां दाननाया गोबां जादों जोंनि गेजेराव। जायनि थाखाय माने मा सुबुं अनजिाया बांनाय लोगो लोगो सुबुंनो थाखाय। थानो जायगा नांगौ जाबाय बे थानो जायगा। नांगौ जानायनि जाहोनाव गोबां दंफां लाइफां हाग्रामा दानफायनानै। मानसिफ्रा बेयावनो थानो लादों बेफोरनि जाहोनाव जोंनि दंफां। फां लाइफां खमायबोनायनि जाहोनावबो माने गोबां गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। सोनोम आरो जिहेथु मानसिया मानसिया सुबुं माहारिया बांबाय बांनायनि जाहोनावहाय जानाय लोंनायनि गोनां जानाय लोंनायनि गोनांथि जानानै फैबाय बे जानाय लोंनायनि गोनांथि जाना फैनायावहाय सुबुं माहारिया जेनेबा हाग्रा बंग्रा थानायफो खौ दानस्रांनानै बैयावहाय आबाद मावबाय औ गाहायै जों बुंनो थाङोब्ला बे ग्लबेल वारमिंआनो जा बा जियानो गुबुंनायखौथ' जों, नोंथाङानो बुंलांखाबाय जिहेथु गारि मथरनि जि उखुन्दै गनाय बेनिफ्राय गुबुंनाय जानाय आरो बिथिं बिथिंनिफ्राय कलकारखाना बा इन्डास्ट्रि होनोना जायखौ बिनिफ्राय ओ ओंखारनाय उखुन्दै बे उखुन्दुनिफ्राय जेनेबा जोंनि बाराहाय गेब्रेंबाय लोगोसेनो बे कलकारखानिफाय ओंखारबोनाय गाज्रि मुवा बेसाद गेस निफ्राय ओ हाजों दैजों बोहैलांनायाव दैया गेब्रेंबाय नङा होनब्ला दा बिदिनो नोंथाङा आरो बुंलांबाय प्लास्टिक बाहायनाय प्लास्टिकखौ जेनेबा जेरैबायदि नर्मेल बाहायो पासटिकखौ सबबो आथिखालाव हाथाय बाजार खालामनो थांबानो माबा मोनसे खालामनो थांबानो बेयावहाय जोङो प्लास्टिकआव मुवा बेसाद लानानै फैयो। जाय प्लास्टिकखौ जोङो गोदानै बाहायफिननो माबा खालामफिननो हाया बा जों बेखौनो जेराव मेराव गारना दोनबाय गारनायनि जाहोनावहाय बे हायावहाय हो हाया दैया मोजाङै बारलांनो हालिया इयाव नांथा नानै थाबाय बिनि थाखाय हा गुबुंनाया जा आरो बुंनो थांब्ला बे बे प्लास्टिकनि गेजेरजोंनो जुदि जों प्लास्टिकखौ सावनानै होयोब्ला बेनिफ्राय गोबां माने खहा गोनां गेसफोर ओंखारगोन जायनि जाहोनाव बारा गुबुंगोन नङा होनब्ला औ दा जोङो ओ बिनि थाखायनो माने गोबां जाहोनफोर दङ गुबु बुंनायनि एबा गेब्रेंनायनि ओ आबहावाया बेफोरबायदि जालांनायनि
ओ
गोबां जाहोनफोर जों नुनो मोनो आरो
औ
दा बेफोरखौ जोङो जे औ आरो गेजेर ससेयाव जादोंमोन ना जे प्लास्टिकनि बाहायनायखौ ओ खमायनाय बेफोरबायदिबो जादोंमोन नाथाय सुबुं माहारिया जिहेथु बेखौ खमायनो हायासै जायनि जाहोनाव माने आथिखालाव गोबां नोंथाङानो बुंलांबाय दहाय गु ओ गरम गरम जानाय बिदुं बारायनाय बेखौ होनदोंमोन ना ओ बेफोरबायदि गोबां जाहोननि थाखायनो बुहुमावहाय माने गेब्रेंनानै माने ओ बोथोरनि खुनु माबा गैयि जाबाय जेरै ओ गरम जायोबा गोबां गरम थानो हायै बायदि गरम बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनबोदों ग्लबेल वार्मिं जाय खौ होनगोन न' बिनिफ्राय माने ओ जिहेथु जोंङो मानसिखौनो सबनिसाय गियान गोनां जिब होननानै बुं ङो नंङा होनब्ला
औ आब' औ नंगौ
बे ओ जायखौ जोङो देरसिन ओ जिब होननानै बुंदों मिं थिंगानि बा आबहावानि जों बै देरसिन आबहावायानो माने जोङो जोंनि आबहावाखौ गोबां माने मा गे गुबुंनायखौ खालामनायखौ जोंङो नुदों आरो
औ
औ गुबुन जिब जुनारफोराथ बा जोङो बुंनो हायो दंफां लाइफाङाबो जिउ गोनां आरो जोंथ' मिथिखायनो जेनेबा आबहावायाहाय जोंहा मोननै बाहागोनि दं होननानै नंगौना नङा जेरै जिउ गोनां आरो जिउ गोैयै बे जिउ गोनां आरो उम आ जिउ गोनां जिउ गोनां जिबखौ जोङो देरसिन मानसिखौनो होनदों जिहेथु जोङो आबहावाखौ रैखा खालामनो जोंनि खामानि नंगौना नङा?
नोंगौ बाबा
औ नाथाय बे सुबुं माहारियानो गोबां गोबां माने हानिफ्राय लानानै बारनिफ्राय लानानै दैनि निफ्राय लानानै जों गोबां ओ! गोबां बेफोरबायदि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो।
नोंगौ थारैनो आब' नोंगौ थार बाथ्राखौ बुंदों नों। लोगोसे बे मोनसे गोथां न' गेस होननाय गैया होमबा ग्रिन हाउस ग्रिन हाउस बेनिफ्रायबो आरो बे बे फ्रिज जिखिनि रिफ्रिजारेटर बेफोरनिफ्रायबो माखासे बिस गोनां गेस ओंखारो जायफोर बारजों लोगो नाङोब्ला बारनि गेब्रेनाया जायो नङा होम दा बेनि बेनि राहाफोरखौ जों माबोरै लानांगोन आब'?
औ राहा लानांगौ लानाङा राहा होननानै बुङोब्लाथ' जों गिबियाव यावनो ओ जोङो जोंनि आबहावाखौ मोजाङै लाखियोबा जों गोग्गो बार हां लानो थाखाय जोङो सिगां हानायमानि जोङो दंफां लाइफां गायनो नांगोन आरो लोगोसे जोङो जेरै इडास्ट्रिनिफ्राय ओंखारनाय जि उखुन्दै बा मैला बेफोरखौ जोङो इडास्ट्रि गायसनायफोरखौ जोङो खमायनो नांगोन। लोगोसे आरो जोङो बिनि बिनि फोसाबथाय राहा लानो नांगोन। आरो जेरै औ औ
दे आब' जोंना समाबो जाबाय आब' जोंना जों सम मोनोब्ला उनाव रायलाय फिनसिगोन नङा होमबा आब' दे दे दे